औ हेलौ औ खोनादों खोनादों।
बिदिब्ला जों दिनै ओ दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथायफोरनि सोमोन्दै लायरायनोसै ना अ दाअ दैज्लां दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो थाइजौ आरो ओ थाइजौ, लिसु, खान्थाल, ओ थालिर ओ मोदुमफुल फिथाइ नारें आरो नारेंखल बेफोरनो आरोना आरो ओ आ आनारस वाटारमेलन बेफोरबायदि ओ बायदि बायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो दैज्लां बो थोराव मोननो हायो। औ दा जोङो ओ बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जोंनि जोंना गोबां बेनिफिट जायोना जेरै ओ जेरै जोङो गोलोम बोथोराव ओ बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो देहा देहायाव जोङो थाजिम मोनो देहायाव जा ओ दैनि दैनि गोनांथि जायोना बेफोरखौ ओ माने ओ वाटारमेलनखौ जेब्ला जों जायो अब्ला जोंनि देहायाव दैनि गोनांथि जायो बे दैनि गोनांथिखौ ओ वाटारमेलना खम खालामो लोगोसे जोंनि स्किननि थाखायबो मोजां लोगोसे जोङो बेफोर ओ फिथाइ सामथाइखौ जानानै जानानै गोबांखिनि भिटामिन्सफोर मोननो हायो जेरै ओम थाइजौ जों थायजौ खौ जाब्ला थाइजौनिफ्राय जोङो ए आरो सि भिटामिन मोननो हायो लोगोसे जोंनि थाइजौआ जोंनि इउनि टि सिस्टेमनि थाखायबो मोजां आरो जोंनि मेगननि थाखायबो मोजां लोगोसे वाटारमेलन वाटारमेलना जोंनि स्किननि थाखाय मोजां आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननो हायो फाननानै जोङो गोबांखिनि ओ रां आरजिनो हायो आरो जोङो लोगोसे स्टल लगायनो हायो जेरै जोङो ओ बे फोर फिथाइफोरनि जोङो थाइजौनि सेक एफोरबायदि आरो सेलेदफोर बानायनाबो फाननो हायो स्टल' लगायनानै आरो जोङो बेफोर औ फिथाइ सामथाइनि सालादबो बानायनो हायो लोगोसे जोङो आसार बानायनो हायो आसार बानायनानै जोङो ओ पेकेेत सिस्टेम खालामनानै फाननो हायोना जोङो ओ हाथाय बाजाराव फाननायजों लोगोसे जोङो अनलाइनावबो फाननो हायो मोनसे ओ भिदिअ भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों जोङो ओ फोरमायनानै फाननो हायो। थ' बेफोरनि गेजेरजों जोंना गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो। आ औ बे ओ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
औ बिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो दा ओ दैज्लां बोथोराव ओ दहाय नों बुंनाय बायदि गोबां जों फिथाइ सामथाइ जों मोननो हा यो ओ थाइजौ, खान्थाल आ बिनि उनाव आ आनारस लिसु बां जों मोननो हायो दा बेफोर फिथाइखौ ओ जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो गोरलैयैनो जों मोननो हायो। दानि जुगाव न'खर न'खर नखर बांसिनानो जोङो थाइजौखौ जों मोनो। खान्थालखौ जों मोननो थाङो। आनारसखौ जों बारि बा बागानाव जों नागिरब्लानो मोनो। दा जों बेफोरखौ ओ उम जों बर' हिसाबै जोङो बायनानै जोङो जानो गोनांथि बारा जाया। सोरहाबा टाउन सहराव थानायफोरा थाइजौखौ बायो। खान्थालखौ बायना जायो आनारस जायो दा जों हिसाबै जोङो जोंनि न'खर न'खरनो बांसिनानो थानाय हिसाबै जोङो गावनो न'नि बारियाव थांनानै जोङो आनारसखौ खानानै जों जानो हायो। खान्थालखौ जोङो हाननानै जों जानो हा हायो थाइजौफखै जोङो गोसो जाबानो हानना जानो हायो। लिस्टखौबो बेबायदिनो जोङो दंफांनिफ्राय ओ जोङो दान्दाजों हाननानै जोङो गोसो बायदि जानो जानो हायो दा बेफोरबायदिनो गोबां जोंङ ए भिटामिन सि भिटामिन डि भिटामिन जों बायदि रोखोमनि भिटामिन जों मोननो हायो आरो बेफोरखौ जायोब्ला ओ जोंनि देहाया थाजिम जायो आरो जोबोद जों देहानि थाखाय मोजां। दा ओ सोरबाया थाइजौखौ ओ बांसिन जानानै सोरबाया लोमजालायनाय बिबदि जोंनाव ओ खबर फैयो। खान्थालखौ जानानै जोंनि देहाया गरम जायो। दा गोलोम बोथोराव ओम जों सानाव जेब्ला खान्थाल गोमोनखौ जायो अब्लाना जों हराव बांसिन गावखौनो गरम नाङो देहाया गरम जायो। आरो गरम जानायजों बिदिनो जोंनि भिटामिनाबो बारा भिटामिन जेब्ला बारायो अब्ला जोङो गरम जायो बेनिखायनो खान्थालाव बांसिन जों भिटामिन दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो डक्टराबो जोंखौ फोरमायो दा बेबायदिनो जोङो सोरहाबा गामिफोराव थाइजौ बागान बानायो।
औ
आनारस बागान बानायो आनारसखौ ओ जानो जोबोद जानो जोबोद गोथाव आनारसआ बारि बागान बागान सोरहाबा खेथि खालाम आबाद मावो दा बेबायदिनो सोरहाबा ओ आनारसखौ बागान बानायनानै बजारफोराव गायनो ओ बजारफोराव फाननो लाङो बिदिनो रांनि मुलाम्फा। रांनि मुलाम्फा मोनो बे बिदिनो जोङो ओ जोंनि नखर संसारखौ बेजोंनो फाननानै जानानै दैदेननाय जोङो सोरखौबा सोरखौबा जों नुनो मोनो दा दैज्लां बोथोराव गरमजों लोगोसे मा जागोन मा थागोन जानानै जों फिथाइ फिथाइ सामथाइखौ जोङो जा-जायो दा बेबायदिनो बबेबा बबेबा ओ नैबे दा ओनसो नैबे गामियाव बबेबा बबेबा गामियाव जोङो मोनसे ओ दैज्लां बोथोरनि फिथाइ जायखौ जोङो बुङो ओ लिटुकु लिुुटुकु